नोंथां नोंथाङा खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों
औ आं दा माने बर'फोरनि हाबा खुंनायनि सोमोन्दै एसे सम माने रायज्लायनो सानदों आरो ना
औ रायज्लाय जागोन नोंथां
अ बर'फोरनि हाबा खुंनाय होननानै बुङोब्ला नोंथाङा थ' मिथिखायोआनो एसे एनैब्लाबो दा आङो बिनि बागैनो जेनेबा जोंनि ओनसोलावहाय माबायदि जेनेबा बर'फोरा गावसोरनि जा हाबा खुंनाय खान्थि बेफोरखौ फालियो बेखौ आङो नोंथांनि सेराव एसे फोरमायनो लानाय जादों आरोना दा बर'फोरनि हाबा खुंनाय होननानै बुङोब्लाथ' मिथिखायोआनो जेनेबा बां गोदोनिफ्रायनो जों हाथासुनि खुंनायखौनो मोनबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा माने ओ बांसिनै दाउ अमा बोरमा बिफोरबायदि माने जिब जुनार बोरलि होनानै माने ओ फुजा होबोनाय बा धो ओदिनो सिबिबोनाय बा इदिनो फुजिबोनायखौ जों मोनबोदों बेनि अनगायै बिनि गेजेरावनो जोङो जेरैहाय बड'फ्रा हाथासुनि फोरबोआव ओ हाथासुनि सरि हाथासुनि हाबायावबो माने बर'फोरा बायदि रोखोमनि माने नेमखान्थि फालिनानैहाय हाबा होनायखौ जों नुनो मोनबोदों। दा बर'फोरनि हाबा ओ हाबा लानायनि जा खान्थि बि खौ जोङो गासै मोनद' रोखोमनि रोखोमनि होननानै मोननो हायो जेरैहाय ओ जोङो खारसननाय बा हाबा गोलाव ओदिनो दोनखारनाय ओमफाय बेबायदिनो गोजिया हाबा दंखा हाबनाय हाबा बेफोरबायदि माने हाबा खान्थिफोरखौ जों मोननो हायो आरोना। बिनि गेजेरावनो जोङो जेरैहाय ओ बेफोरबायाददि माने हाबाखा मो माने गुबुन गुबुन रो खोमनि हाबा खान्थि दङ'ब्लाबो जोङो बांसिनै बर'फोरनिखौ माने हातासुनि खुरनानै होनाय हाबाखौनो जोङो नुनो मोनोमोन आरोना। नाथाय आथिखालाव माने गुबुन गुबुन मानदों धोरोमनि सुबुंफोर थानायलाय बिसोरो गावबा गावनि नेमखान्थिजों खायसे खायसे जैग' होनानै खायसे खायसे बिदिनो आवाथि सावनानै माने हाबा होनाय आरो खायसे खायसेया फुल प्रसाद बावनानै हाबा होनाय बेफोरबायदि माने गुबुन गुबुन रोखोमै बा खान्थि हाबा होनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना नाथाय जोङो गोदोनिखौ बुंनो थाङोब्ला बांसिनै बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो हाथासुनि खुरनानै हाबा होनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना। मारो बिनि गेजेरावनो जेरैहाय ओ हा - हाबा गोलावखौ जों रायलायनो हायो बर'फोरा माने हाबा गोलाव खान्थिजों जोबोर गाजा गोमजायै हाबा खुंनायखौ जों मिथिनो मोनबोदों आरो जों नुबोदोंबो। जेरैहाय हाबा गोलाव होननानै बुङोब्ला गिबियावनो हिनजाव सुनो थांग्रोयो बिनि उनावसो हिनजावा ओ राजि दंना गैया बेखौ मिथिनो थाखाय आसान उखुमाव आसान थेबबोनाय माय बिफोरबायदिखौ जों मोननो थाङो आरो बे हिनजाव नायनो थांनायाव जोङो जौ गिसि आरो जौ गोरान बिनि अनगायैबो गय फाथै जरा बेफोरबायदि आरो जेनबा देवानि बा इदिनो गामिनि मानसि सानैसो ला नानै न'खरनि हौवानि न'खरनिया हिन्जावनि न'खराव थांनानै सोंहैनाय बेफोरबायदि खान्थिखौ जों नुनो मोनबोदों आरोना। बेनि अनगायैबो जों मोनबावो जेरैहाय जेब्ला ओ आसान थेबनाया बा आसान थेबनायखौ ओ हिनजावनि राजि जानाय बा जायिखौ मिथिनोब्ला हिनजावा ओ जेब्ला आसानथेबनाय स्नि सान स्नि साननि गेजेरावनो बे आसान-आसान उखुमाव आसान थेबबोनायखौ माने ओ हिनजावनि न'खरनिया जुदि फिराय हैफिनोब्ला बा हौवानि न'खराव हैफिनोब्ला जोङो हाबानि थाखाय हिनजावा राजि गैया बिदि होननानै जों मिथिनो मोनो आ ओना जुदि स्नि साननि बारनानै जुदि जेबो हैफिननायनि जेबो अजद गैयाब्ला अब्ला जों हाबानि थाखाय हिनजावा राजि दङ' बा न'खरनिया राजि दङ' होननानै जों मिथिनो मोनो आरोना। बेबायदिनो जेनेबा ओ बेफोरबायदि जाखांनायनि उनावहाय ब्ला ओ आसान थेबनायनि ओ थेबनायखौ जेब्ला हिन्जावनि न'खरनिया हैफिनाब्ला होमब्ला हौवानि न'खरनिया साननानै लायो जे हिनजावा हाबा जानो थाखाय राजि दं बा न'खरनिया हरनो थाखाय राजि दं। दा बेबायदिनो ओ हौवानि न'खरनिया बेनिफ्राय हाबानि थाखाय लाहार फाहार खालामो बेबायदिनो जेनेबा खबर ओ हाबानि डेट फिक्स खालामनाय बा खबल थांनाय बेबायदियावहाय जेनेबा माब्ला हाबाखौ लायोब्ला मोजां सुबिदा मोनगोन बा हिनजावनिबा हौवानि न'खरा माने माब्ला माबागोन बेखौ जोङो माने मिथिनो मोनो आरोना थिग बेबायदिनो जेनेबा हिन्जावनि हिनजावनि नखरा सोलाबनाय बायदि आरो हौवानि नखरा सोलाबनाय बा गामिनि मानसिफोरा खामानि मावलायनो हानाय बायदियै जों हाबानि दडेटखौ फिक्स लानायखौ जों नुनो मोनो आरोना जेब्ला हाबानि डेटआ फिक्स जाखांबाय अब्ला बिनि उनाव बिदिनो हिनजाव हाबानि थाखाय लाहार फाहार जेरै हिनजाव गोदान लायनाय बैराथि बारलांफा लानानै जोङो बिबान बानलायनाय दा बेफोरबायदिखौ जोङो बर'नि हाबा गोलाव खान्थियाव जों मोननो हायो आरोना जेब्ला हिन्जावखौ ओ हिन्जावनि न'निफ्राय हौवानि न'आव लाबोगोन अब्ला जोङो नुनो मोनो जे हिनजाव हाथासुनि खुरनाय हाबाफारिखौ जों नुनो मोनो आरोना बेबायदिनो जेब्ला ओ हिन्जाव गोदाना अनला ओंख्रि संनांगौ जों बेखौबो मोननो हायो जेरै हिन्जाव गोदाना ओ न'नि इसिङावहाय माने गावनि आखाइजोंनो अनला ओंख्रि संनाय बे अनला ओंख्रि संनायावहाय जों मोननो हायो जे गोदोनि दोरोङारि बायदियै जेरैहाय अनला ओंख्रियाव माने हाल्दै बबो होआ थावबो होआ आरो जेबो मस्ला मस्लि होआ बेफोरबायदिखौ जों माने मोननो हायो आरोना जायनि जाउनाव अनला ओंख्रिखौ जोङो गुफुर गाबनि होनानै माने गुुर अनला ओंख्रि थै होननानैबो खायसे खायसे जायगायाव जों बुंनायखौ मोननो हायो आरोना दा बेबायदिनो जेनेबा अनला ओंख्रिखौ जेब्ला हिनजाव गोदाना गावनि आखाइजोंनो संबाय संखांनायनि उनाव जेब्ला बेखौ आथा जो जोला बे मोननैयावहाय ओंखाम आरो अनला ओंख्रिखौ लानानै अजाया बाथौ गुदियावहायौ हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदान आरो बिसोरजों सानै बिसोर सानैजों थाफानाय हिनजाव हिनजाव आरो हौवा मथरफोरखौ लाफानानै माने मोन्थोर जायो आरोना बे मोन्थोरायनायाव जेनेबा आफा बोराइ बोाथौखौ जेनेबा गाबज्रिनाय बिसोरनि मोजां संसारनि थाखाय बिदिनो बिसोरनि जुलिनि थाखाय गो जा माने फालिलांनांगौ नेमखान्थि बेफोरखौ फालिलांनो फालिलांनो थाखाय बिथोन होनाय बेफोरबायदि होनाय गासैखौबो जों मोननो हायो आरोना बेनि उनाव जेब्ला हाथासुनि मोनथोर रायनाया जोबो अजानि मोनथोर रायनाय जोबो अब्ला जों बिनि उनावहाय मोननो हायो जे माने बेफोरबायदिनो जोङो बर'नि हाथासुनि बा हाबा खुंनाय खान्थिखौ जों मोननो हायो दा नों बिथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर बुंनो सानो नामा?
औ नोंथां
ओम
हाबा होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङानो गोबांखौनो बुंलांखाबाय जोंहा बर' समाजाव गोबां हारि एबा गोबां धोरोमनि सुबुंफोर ज' जानानै दङ बेफोरबायदिनो गावबा गाव धोरोमनि सुबुंफोरा गावबा गाव नेमखान्थि बायदियै गावब गाव जुलि होनायनि नेमखान्थिफोरखौ जों मोननो हायो। दा जोंनि बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिफोरखौ बुङोब्ला जोङो बेखौनो बुंनांगोनदि जोंहा ओरैनो गोबां रोखोमनि हाबाफोरखौ जों बर' समाजाव मोननो हायो जेरै ओ नि हाबा बा खारसननाय हाबा दोनखारनाय हाबा बेफोरबायदिनो बायदि बायदि हाबाफोरखौ मोननो हायो बेफोरबायदिनो नोंथाङा हाबा होलांनाय खोथाफोरखौ बुंलांबाय जेरैहाय बिबान बाननाय आसान थेबनाय बायदि बायदिफोरखौ जोंहा बेफोरबायदि आसान थेबनाय जा खान्थि बे माखासे बर' थुनलाइ नि माखासे लेखाफोर एबा माखासे सुंद' सल'फ्राव बेरखांनायखौबो जों नुनो मोननाय जायो। बेबायदि हाबानि नेमखान्थि बेरखांनाय ओ जा थुनलाइ बियो जोंनि बर'नि सुंद' सल' गि-गिबिसिन सुंद' सल' आबारियावबो जों नुनो मोननाय जायो। जेनेबा सासे नोरजिया सुबुङा ओ मोनसे समाव आबारिखौ नायनो फैनाय समाव जेनेबा ओ बिदा अलिया सानखौ लाखिनाय आरो स्नि साननि गेजेरावनो आसानखौ फिरायफिननाय बेफोरबायदि आसार खान्थिखौ जों सुंद' सल'नि गेजेरजों बेरखानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो जोङो दंखा हाब्लाबो बर' समाजाव खुंनायखौ नुनो मोननाय जायो धंखा हाबाया ओरैबायदि जायोदे बियो जेनेब्ला
सासे हिनजावहा हौवा थैखांनायनि उनाव जेब्ला नै थि हाबा खालामो एबा नैथि जुलि खालामो अब्ला बै नैथि जुलि खालामनाय समाव ओ हिनजाव गोदाना एबा जाय हौवा थैजानाय हिनजाव बियो न'आवनो थानानै ओ गुबुन हौवाफोरखौ एबा गुबुन हौवाखौ ओ रायजो जानो थाखाय हाबा जानायखौनो जों दंखा हा बा होननानै बुंनाय जायो। बेबायदिनो जोंहा हाथासुनि हाबा होननानै बुङोब्ला जोङो बियो सुंद' हाबा बायदि जायो मानोना बियो ओ खायसे खायसे न'खराव रां रुफा गैस'आबा जेनेब्ला माब्लाबा बिसोरो रां रुफा गैसोयै समाव ओरैनो नेमखान्थि बादियै हाबा होनायखौ जों हाथासुनि हाबा होननानै बुंनाय जायो बियो माब्लाबा माब्लाबा समाव जोङो हातासुनिखौ हाबा गोलावआवबो हाबा दानखांनानै लास्टाव हिनजाव गोदाननि जा स्किल एबा रोंगौथि बेखौ नायनो थाखाय खुंनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जायो मानोना बै हाथासुनि हाबायाव हिन्जाव गोदाना गावनो अनला ओंख्रि बायदिफोरखौ संनानै हौवा गोदान आरो गामिनि ओ रायजो राजाफोरनो खुरनानै होनायखौ नुनो मोननाय जायो बेफोरबायदिनो जोङो हाबा गोलावनि एबा हाथासुनि हाबाफोरनि बागै एसे एनैबाबो सावरायनो हायो बेफोरबायदिनो जोङो ब्रह्म धोरोमनि हाबा हिसाबै बिसोरो जेनेब्ला आहुथि सावनानै हाबा होनायखौ नुनो मोननाय जायो बेफोरबायदिनो जोङा ओ खृस्टानफोरनि हाबा होनना बुङोब्ला बिसोरो गिर्जायाव हाबा जानायखौ नुनो मोननाय जायो बेफोरबायदि जोङो बर' समाजाव गोबां हाबाफोरनि खोथाफोरखौ ओ सावरायनो हायो। दा बेफोरबायदिनो जों ओ आबादनि सोमोन्दै सुबुं खोथाफोरखौ सावरायनो हायो दायो जोंहा ओ खारसननाय हाबा होनना बुङोब्ला बेयाव हिनजाव गोदाना ओ हौवा गोदाननि न'खराव खारस'नानै थाफायोब्ला बेफोरबायदि खारथिनानै थाफैनाय हिन्जाव गोदानखौ जेब्ला हाबा होनाय जायो अब्ला बै न'खराव न'खरावनो हौवा गोदाननो हाबा होनायखौनो जोङो खारसननाय हाबा होननानै बुंनाय जायो। बेबायदिनो लांखारनाय हाबाबो जोंनि समाजाव नुनो मोननाय जायो माने लांखारनाय हाबायाव ओरैबायदि जायो दे ओ हिनजाव गोदाननि न'निफ्राय हिन्जाव गोदानखौ थिखोना लांनानै जेनोबा बबेयावबा हाबा खालामखोमाहैनाय बेफोरबायदिखौ जों लां खारनाय हाबा होननानै बुंनो हायो बेफोरबायदिनो जोंनि समाजाव दा दासिमबो बेफोर हाबाया गैलाबाबो दंखा हाबा बेफोरखौ मोननाय जायो आरो हाबा गोलाव बेफोरखौ आथिखालावबो बर' समाजाव खुंनायखौ नुनो मोननाय जायो दा बिदिनो बर' समाजाव हाबानि सोमोन्दै जों गोबां सावरायनो हायो। दा जोंहा सावरायनो लानाय आयदादाया बेसेबा गुवार नाथाय बे सुंद' समनि गेजेराव जों सावरायजोबनो हानाया गोरलै जानानै फैया। बेनिखायनो दा जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां।
औ।